हेल' हेलौ मिथाम। हेल' नोंथां। खोनादोंना नोंथां।
औ नोंथां खोन।
औ औ औ औ मा खालामदो नोंथां।
अ अ बिदिब्ला जोङो आयदाखौ फारसे आवगायखानोसै नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
औ ओ दा जों होमबा बोथोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै दा नोंथांनि। फ्राय आङो बोथोरनि सोमोन्दै एसे। से ओ फोरमाय जानो लुुबैदो आरो दा नोंथाङा हायोब्ला एसे फोरमायना होदो बोथोरनि सोमोन्दै।
नोंगौ नोंथां बोथोर होनना बुंबाथाय नों दोनबोथ। फैबा दानि नोंगौ नोंथां खादोंना खोनादोंना नों।
औ औ खोनादों नोंथां।
नोंगौ नोंथां बोथोर होननाय बुंङो। बोथोर होननानै बुङोबाथाय जों गोदोनि बोथोर आरो दानि बोथोरखौ जों गोबां एबा एसे जोङो फारागखौ नुनो मोनदों दिनैनि दिनैनि जिथुनिखि बोथोर बे बो थोरा। माने गोबां मात। माने दुंलाबनाय बोथोर। बाजिबा माने अखाया हाबाथाय हाबाय थायो सान्दुङा दुंबाथाय दुंबाय। थायो जिथु। जे दे दैज्लां बोथोरबो दैज्लां बोथोराव दिनै अखाया माने माइ गायनाय समाव माने खोब खम बिबांनि अखा। थिग बेफायदिनो दिनै गरमआ जोंनि गेजेराव। बांद्राय जानायखौ जों नुुबायबाय थादों माने। गरमा बोसोरै बोसोर माने दुंलाबनाया माने बारायबाय थानायखौ नुनो मोनदों गोजांनाया खम जालांनायखौ नुनो मोनदों बेफोरनि जाहोनानो जाहैबाय जों माखासे। माखासे जिथुनिखि जोङो बिफां लाइफां गैयैनि जाहोनाव बारहावा गेबेरनायनि जाहोनाव दिनै बेफोरबायदि दंफां लाइफाङा जोबस्रांनायनि जाहोनाव। दिनै बेफोरबायदि बोथोरनि जिथुनाखि सेन्स जानायखौ जों नुनो मोनदों दिनै बिफां लाइफां गैयिनि जाउनाव दिनै बोथोरा सेन्स जालांदों। थिगबायदिनो जों दिनै माइ गायनायफोराव एबा माखासे जोङो उसुबिदा जानायखौ नुनो मोनदों एबा माखासे जेंना जेंसि जों दिनै अखा हायै जाहोना माखासे। बे गोब्राब जेंना जेंसि। बिदिखौ जों मोगा मोगिबो जानो गोनां जादों थिग बेफोरबायदिनो दिनै बोथोर होननानै बुंबा दिनै बोथोर होननानै। बुङोबा दिनै जोङो बोथोरजों गोरोबनानै माखासे आबादफोर मावो नाथाय बोथोरजों गोरोबनानै आबाद मावनायाव नाथाय सम मथे बोथोर मोनैनि जाहोनाव दिनै आबाद फोथाराव एबा आबादफोरखौ जोङो गाज्रि जालांनायखौ नुनो मोनो दिनै अखा गैयैनि जाहोनाव जों दिनै आबाद मावनायाव गोबां। जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों एबा आबाद आबाद मावनाय एबा माखासे गोजाननिफ्राय एबा जोङो फुख्रिनिफ्राय दै लाबोनानै आबाद मावनो गोनां जादों एबा गुबुननि एबा बरिंनिफ्राय जोङो दै लाबोनानै जोंङ आबाद मावनो गोनां जादों दिनै बोथोर होननानै बुङोबा दिनै बोथोरा दिनै सोलायनायखौ नुनो मोनदों गरमनि। बा दुंब्लाबनायखौ जों नुनो मोन्दों आबहावा गेब्रेनायखौ नुनो मोनदों बिफां लाइफांनि जिथुनिखि सुबुं अनजिमा बांनायखौ जोङो गोबां सुबुं सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो। दिनै बिफां फोरखौ दान। फायनानै माखासे नदु न बानायनायखौ नुनो मोनदों दिनै बिफां लाइफां। गैयैनि जाहोनाव दिनै गोबां जेंना जेंसिजों जों भुगिनांनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां बे समाव नोंथांखौबो बे बोथोरनि।
औ औ।
सोमोन्दै एसे फोरमायनो थाखाय नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय।
औ औ औ। ओ नोंथाङाथ मोजां ओ एसे फोरमायना होबाय एसे गुवारैनो ओ बोथोरनि सोमोन्दै ओ बोथोर होनना बुङोब्ला जोङो ओ मोनथिखायो जिहेथु जोङो ओ मिथिंगाजोंनो जोङो ओ सुबुं माहारि बा जोंनि ओ जा सिब सिबि दङो ओ बेफोर गासैबो दिनै ओ थांनानै दोङो जेरावहाय जोङो ओ बोथोर होनना बुङोब्ला जों बायदिसिना जों गोजां बोथोर बा गोलोम बोथोर मेसें बोथोर दैज्लां बोथोर बेफोरनि सोमोन्दै जों मिथिनो हायो जेराव जोङो ओ बोथोरनि गेजेरजोंनो जोङो बायदिसिना जोङो ओ बोथोरजों खाबजानानै जोङो ओ थांनानै थानो गोनां जायो जेराव जोङो बोथोरनि खोथा बुङोब्ला जों गोलोम बोथोर होनना बुङोब्ला जोङो गोलोम बोथोर होननाय लोगो लोगो ओ जोंनि दा ओनसोलावथ जोंहा बेफोरबायदि जेबो उसुबिदा जाया गोलोम बोथोर जायोब्लाबो मानो होनना बुंङोब्ला दिनैनि समाव जोंनि जा बिगियान बा जोंनि जोंनि बिगियाना ओरैबायदि दिनैनि समाव दावगानो हमदों बा जौगानो हमदों जेसेबां गोलोम बोथोरानो जाया मानो जोंहा ओ फेन बा एसि एसि बायदिसिना दिनैनि समाव ओ बिगियाना जोंनिया दिहुननो हमदों दा जोंहा गोबां गरम जायो गरम बोथोरनि समाव जोंहा गोबां मानसिफोरानो खायसेहा हाइ प्रेसार जायो हाइ प्रेसार जानानै थैलांनो गोनां जायो। ना खायसे ओनसोलाव जोंहा ओरैबायदि गुदुं जायो जेराव जोंहा बिफां लाइफाङानो गैया जेराव जोंहा बिफां लाइफां गैयिनि थाखाय अखा हाया रानस्राव जायगा जों बायदिसिना जोंङो बालाहामाफोरखौ जों नुनो मोनो बायदिसिना जों गेदेर गेदेर बालाहामाफोराव जोंहा गोलोम बोथोर खाव ओरैबायदि असुबिदा जायो जेराव जोंहा गुसु बा गुसु ओ ओरैबायदि गुसु जायो जेरावा थाना‌ थांनानै थानाया जोबोद गोब्राब जेराव गरम बा गरम ओरैबायदि गरम जायो बेयाव थानायानो माने जोबोद गोब्राब आरोना दा जोंनि ओनसोलावथ बेफोरबायदिनो दिनैनि स समाव जोंङो बायदिसिना खामानि मावनो थांङोब्ला जोंङो बायदिसिना अफिसफोरनि बाथ्रायानो बुं बा फरायसालिफोराव थांनाय बाथ्रायानो बुं जोंङो गोलोम बोथोराव गोलोमनानै जोंङो खामानिफोरखौ जाबायदि मावनांगौ बेफोरबायदि मावनो हायामोन जोंङो गोदो गोदायनि समाव समाव गोबां जोंनि जा गा नायजेनाय फोरानो जा जोंना गाज्रि जालांजोब मोन लोगोसेनो जोंङो ओ गोबां बेफोरबायदिनो जोंना समयया जायोमोन जों गोलोम बोथोरनि समाव जोंङो मोजांङै कनसेन कनसेनट्रेट खालामनानै जोंङो खामानिफोरखौ मावनो हायामोन। नाथाय दिनैनि समाव जोंहा गोबां रोखोमनि फेन ओंखारबाय टेक्नलजि बायदिनि गेजेरजों जोंहा दिनै ओ न सिंङाव थानानै जोंङो एसिफोरखौ बाहायनो हायो बा जोंङो गुबुन जायगायाव थांङोब्ला जों गारिफोरखौ बाहायनानै जोंङो गारियाव जोंङो एसि लागाय दानिया बेफोरबायदिनो। जोंहा दिनैनि समाव गोबां ओ उसुबिदाफोरा गैलिया जोंहा दिनैनि समाव गोबां खाबुफोरा उम फैगासिनो दंङ दा जोंङो गोजां बोथोरनि बाथ्राखौ जोंङो ओ बुंनो हायो गोलोम बोथोर समाव जों गोदो गोदायनि समाव दिनैनि बायदि एसि बाहायनाय जायामोन जोंफोरो ओ सिथ्लाफोरावनो उन्दु उन्दुलाबायना थायोमोन जोंङो मोनाबिलि जायोब्ला जोंङो दान सोरां अखा फोर ओ मोनायाव जोंङो सिथ्लायाव उन्दुवा थायोमोन गासैबो जाहाथे ओ जोंखौ बारा इसिबां ओ गोलोमनाय जाया गोलोमनायफोरा जाहाथे जोंखौ बांद्राय ओ प्रब्लेम खालामा बेनि थाखाय जोंङो लांदां जायगायाव। बार नांनाय बायदि जोंङो उन्दुना थायो। दा जोंङो गोलोम बोथोरफोराव जोंङो बिफां सायाफोराव जोंङो जिरायना थानायखौ नुनो मोनो जों बिफां सायायाव जों बिदि जोंङो ओ‌ जिरायनानै थायोब्ला नि जोम जेराव जोंङो ओ बार गुसु जोंङो बारनायफोरखौ जों मोनो दा जों गोजां बोथोरनि खोथा बुंनो थांङोब्ला गोदो गोदायथ जोंहा गोजां बोथोर होन बुंङोब्ला जोंहा गोबां जोंहा ओ समायसा माने जोंहा गोबां प्रब्लेम जायोमोन जेराव जोंङो बुंनो थांङोब्लाथाय गोदो गोदायथ जेब्ला जोंङो ओ‌ बुहुमाव मानसिया जेनेबा फैजेनदोंमोन जोंङो ओ बेफोरबायदिनो जोंङो आफ्रिकानिफ्राय फैदोंमोन नालाय जोंङो साउथ आफ्रिका गोनिफ्राय फैनानै जोंङो ओ बेयाव बेहाय जोंङो बिदिनो जोंहा जाय समाव जोंहा जि जोम गैयामोन जोंङो बे समाव फिथाइ सामथ जानानै जोंङो बेफोरबायदिनो जों लंथंङैनो थानानै जोंङो जोंनि जिउखौ खुंदोंमोन जों जिब जुनारफोरजों दावहा नांदोंमोन बिदिनो जोंङो मानसिफोरा जिहेथु जोंहा ओ साननो हनो हानाय आरो जेराव जोंङो गोजांनायफोरखौ जोंङो रैखा खालामनो थाखाय जोंङो जिब जुनारनि ओ बिगुरफोरखौनो जोंङो गाननानै थानो गोनां जादोंमोन गोजांनाय बोथोर समफोराव गोजांनायखौ जों होबथानो थाखाय बेफोरबायदिनो बायदिसिना जोंङो अर अन्थाइजों अन्थाइ देनानै जों अर फोजोंनानै अर सुनानै जोंङो बेवहाय अर सायनानै बिदुं लानो गोनां जायोमोन दा गोजां बोथोराव बेफोरबायदि जोंहा गोबां ओ उसुबिदा जायो जोंहा गोजांनायनि थाखाय जोंङो बायदिसिना ओ जि जोम गाननो गोनां जायो नाथाय दिनैनि समाव जोंहा गोदोनि बायदि ओ दं बिफां बिलाइफोरखौ गाननानै बा बायदिसिना जोंङो जिब ओ जुनारनि बिगुरखौ गाननानै जोंङो गोजांनायखौ ओ होबथानो नांलिया दिनैनि समाव गोबां जोंहा जि फैदों उल जि कम्बल बायदिसिना जों जोमनानै गोजांनायनिफ्राय जोंङो रैखा मोननो हायो। दिनै जों गोबां ओरैबायदि जोंहा गुसु गुसु दङ जाय जायगायाव माइनास टु डिग्रि सेलसियास बायदिसिना जोंहा थाङो जायफोराव जोंहा बरफ जालाङो जेराव जोंहा माने गथा औ दैनि महरसो मोनलांजोबोमोन जाय जायगायाव अब्ला बे जायगायावनो जोंहा जोंनि मानसिफोरा थांनानै थाहैदों जों बायदिसि ना बेवहाय जोङो ओ सेरेब बा जुमायफोरजों लोंनानैबो बेवहाय थानायखौ नुनो मोनो लोगोसेनो जोङो दिनैनि समाव ओरैबायदि जोंहा जिफोरा मोजां जाबाय जों गोजां बो थोर जिमान गोजाङानो जा गोजांनानै दै बरफ अब्लाबो जोङो बेहाय जांनानै थानो हायो दा जोंहा बेफोरबायदिनो जों बोथोरनि सोमोन्दै मिथिगौ लोगोसेनो जोङो दैज्लां बोथोरनि खोथा बुङोबा जों मिथिखायो जोंहा गोबां अखा हायो अखा हानायनि जाहोनाव जोंहा गोबां हाजोफोरा ओ गुरै जायो। हाजोफोरा खुख्लायो बेफोरबायदिनो बायदिसिना लामाफोराव बिफां लाइफां बा हाजो खुख्लानायनि गेजेरजों लामाफोरा ब्लक जायो आरो लामाफोरा जुदि बन्द' जायोब्ला आरो मानसिनि मब्लाबा माब्लाबा समाव जोंहा गारिफोराव होसिनजायो अन्थाइ गिदिर गिदिरफोरा हाजोनि। बेफोरबायदिनो जोङो अखा बोथोराव जोंहा बायदिसिना जोंहा जोंहा आबादफोराबो गोबां जोंहा खहा जायो बुखारलांजायो आबादफोरा दा बिदिनो जोंहा नोगोर सहरफोराव दिनैनि समाव जोंहा गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनो जोङो। जेराव जों नोगोरनि खोथा बुंनो थाङोब्ला जों मिथिखायो नोगोरनि खोथा होनना बुङोब्ला जोङो दिनैनि समाव जोंहा नोगोराव अखाजोंनो जोङो जेबो जों नुनो मोना जोङो जेबो ना बहाबा माबा दङ ओ गुदुंफोर दं नामा बेफोरबायदिनो जों नोगोराव जुदि दैआ बुङोब्ला अब्ला बेजों जों थाबायना थांबाय थायो अब्ला बेफोरबायदिनो जोङो नाला फोराव हाबलांनानै मानसि थैलाबायनाय जों नुनो मोनो दा बे जों बोथोरनि गेजेरजों जेराव जोंहा दैजां बोथोरनि समाव बेफोर जानो गोनां जायो जुदि जोंहा बेफोरबायदि दैजां बोथोर समाव जुदि दैफोरखौ जुदि जोङो मोजाङै थांनायनि थाखाय जों जुदि नाला बा लामाफोर बानायना होआबा जोंनि जिउ खुंनायाव बे दै दैज्लां बोथोरा जोंहा एसे जोबोद ओ गिथावना महर लायो जेराव जोङो बायदिसिना बेफोरबायदिनो जोङो लोगोसे दैज्लां बोथोर फोराव जोङो बिदिनो आबादफोर खहा जानायखौथ' गोबां रायज्लायबाय बुंबाय दा बोथोरनि सोमोन्दैथ' जोङो ओ गोबां गुवारै नोंथाङा फोरमायबाय आरो आंबो एसे फोरमायोथ' दा नोंथाङा एसे माबाफोर बुंनो सानदों नामा जेनेबा दिनैनि समाव? ओ माबायदिहाय ओ बोथोरफोरा दिनै सोलायलांनो हमखो? हेल'
नंगौ नोंथाङा आं सिगाङावनो बुंखादों जे बोथोरा मानि थाखाय औ नोंथां।
औ औ औ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादोंना नोंथां? औ औ जोंहा जिहे समाबो गैला बिदिब्लाथ' दोननोसै नामा नोंथां?
जागोन नोंथां जागोन।
हेलौ हेलौ अ अ जोंहा जिहेथु समाबो गैला औ औ जोंहा जिहेथु समाबो गैला आ दा नोंथांजों रायज्लायनानै
जागोन नोंथां जागोन।
मोजां मोनबाय।
औ औ जागोन
दे नोंथां दे।